हेल'
ओ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आं दास सान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना एसे?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मा सोंनो गोसो सोंजानो सोंनो हागोन बा फोरमायनो हागोन।
नोंथांजों आं मोनसे ओ गोनां खोथा लानानै सावरायलायनायाव फैनाय जादों। ओ दा सावराय सावरायनो लानाय एबा ओ फोरमायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंहा जों मा हायो जोंनि मानसिनि जिउआव एबा जिउआव एबा बायदि माबायदिहाय बायदि रोखोमै जों साखोन सिखोन खोनै ओ थानांगौ बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो।
ओ साखोन सिखोन होनना बुङोब्ला जोंहा ओ साखोन सिखोना जाहैबाय ओ जोंनि न'खरखौ साखोन सिखोन खोन लाखिनाय बाबावोसो बे फरायसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बा जोंनि ओ देहा सो लेरखौ साखोन सिखोन लाखिनाय ओ जों साखोन सिखोन होनना बुङोबा ओ जायहा जो ओ बेमारनि थाखायनो जोंहा बायदिसि ना बेराम आजारनि थाखाय जों गावनि देहा खौ ओ मोनसे मैला जायगानिफ्राय ओ खहा जानायनिफ्राय जों मोजाङै लाखिनाय बेनिखायनो जों साखोन सिखोनै थानांगौ जोंनि न'खरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ ओ जोंङो सानफ्रोमबो जोंनि ओ देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों ओ दुगैनांगौ ओ साफायै थानांगौ। आसुगुर होनांगौ बेफोरबायदिनो गासै ओ बेमारनि थाखा खाय जों गावसि सोलेरखौ मोजाङै लाखिनांगौ। मानोना जोंङो ओ माबा मोनसे गिदिर बेमार बेनि थाखायबो जायो जे जों देहा खौ साखोन सिखोन लायाबा जोंहा बे बेरामाव गोग्लैयो होननानै जों मिथिफायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ जोंहा बेराम जानो गोनांबाथ' जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायोना
औ औ औ औ
सो जोंनि ओ बेराम आजारखौ नो हागोन बे खायनो जों गिबियावनो गावनि ओ देहा खौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ना नों
औ औ औ नंगौ
औ ओ नोंथाङाबो फोरमायजागोन साखोन सिखोननि गै
उम उम दा साखोन सिखोन होननानै बुंनो थाङोब्ला एबा फोरमायनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि जों सा खोन सिखोननि बिथिंखौ जों नुनो थाङो। जेरैहाय नोंथ थांङानो एसे आगोलाव गोबां खोथा बुंलांबाय। दा जोंहा जि जा सुबुं माहारि जादों नालाय एब बा जोंहा जा संसार जालांनायाव गोबां साखोन सिखोननि नेमखान्थि बाहायनानै जों साखोन सिखोन खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा गुबैयाव ओ जोंनाथ' थांना थानो थाखाय जानाय लोंनाया गोनांथार। थिग बेनिखायनो आं गिबियाव जानाय लोंनायनि बागैनो एसे फोरमायनोसै। दा जानाय लोंनायनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि सा खोन सिखोन खालामनानै जों जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो ओ मोनसे जाग्रा मुवा एबा बेसादखौ जोङो मोजाङै सुनानै जानांगौ जायो। मा जायनि जाहोनाव ओ जाय बुस्थुआव बिजानु थानाय जाय मुवा बेसादाव बे जाय बेक्टेरिया थानाय बेफोरो जोंनि जा देहा सोलेराव देहा सोलेरनि सिङाव मोनहैनाथों होनना जों बायदि रोखोमै सुनाय जायो। जेरैहाय जों गिबियावनो आखाइखौ साबोनजों सुनाय जायो।
औ औ औ नं
थिग बेनि उनाव जों जोंहा औ आखाइ आयथिं मोजाङै सुनानै जों खाजा बायदि रोखोमनि जामुंफोरखौ जों जानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा जा दखाननिफ्राय लाबोनाय जा गलानिफ्राय लाबोनाय मुवा बेसाद एबा संग्रा जिरतफोरखौ मोजाङै दैजों सुनानै ओ बै मुवा बेसाद। जा मैला बुस्थु एबा जा मैला मुवा बेफो खौ जों गार हरगारनानै जोङो स संनानै मोजाङै ओ संनानै जानांगौ। जायो। थिग बेबायाददिनो जोङो देहानि जोब थोननि बागै जानाय-लोंनायनि बागै बेखौनो बुंजायो आरो जा जोंहा साखोन-सिखोन होननानै बुङोब्ला जोंहा जा संनाय-खावनाय जायगा बेफोरबो साखोन-सिखोन जानांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा साखोन सिखोनानो गोनांथार मानो होनोब्ला जों जेरावनो मेरावनो ओ जोंहा सेवलानाय बुस्थुफोर आलु सेवनाय बायदि रोखोमनि मुवा सेवनायफोरखौ दोनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि बिजानु फोरा जोंनियाव सनफा देरनो जानाय-लोंनायाव सनफा देरनाय खाबु जायो। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो जानाय लोंनाय एबा जा स सेवनाय ओ जा मुवा बेसाद जिरादफोरखौ जों गारनांगौ जायो बेफोरखौ जों जानाङा साखोन सिखोनै जेब्लाबो थानांगौ जायो। दा थिग बेबादिनो दा गान्नाय-जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा जा होम जोंनि जा गाननाय खसाब एबा द्रेस ओ बायदि रोखोमनि गान ग्रा खसाबफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै गाननांगौ जायो। मानो होब्ला जों खायसे खायसेखौ नुनो मोनो। गांसे खरसाबखौनो जोङो ओ सु सुवालाबसिनो जोंहा ओ गानबाय थानाय गानफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोङो जेरैहाय जों गांसे खसाबखौ गाननानै गुबुन जायगायाव थाङो बै जायगानिफ्राय जा ओ जों थांनायाव जा धुला बाला बायदि रोखोमनि बिजानुफोरा बेयाव नांथाबनानै एबा सिथाबनानै फैनायखौ जों ओ मिन्थियो। जों नुना मोना मानो होनोब्ला बेफोर जाहैबाय बेक्टेरिया फिसा जों मेगनजों नुनो मोना थेव थेवब्लाबो जों मोनथियो बेफोरखौ। गियाना दङ जोंनियाव मानसि सुबुं माहारि जादों जाहाथे। औ बेखायनो बेफोरखौ जोङो ओ खानसेजों सुवाब्लाबो एबा साननै गाननानै सुथारनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला ज जोंनो साखोन सिखोना गोनांथार मानो होनोब्ला बे सुवाबा दुला बालाया जोंहा मोदोमाव नांफिनगोन थिग बेनिखायनो जोंहा बायदि रोखो रोखोमनि मैला नांनाय थानाय जेहेथु जोंहा जिनिर बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ सुनानै ओ गानफिननांगौ जायो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव थिग बेबाद जोंहा ओ गाननो सुनानै सान्दुंङाव होननानै फोराननानै मोजाङै गाननांगौ जायो थिग बेबायादिनो दा गाननाय जोमनायनि मिथिङा बेनोसै बेनि उनाव दङ जोंहा उम फरायसानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ फरायस दा सा सासे फरायसाया माबादिहाय साखोन सिखोनै फरासा फरायसालियाव थांनांगौ माबाददिहाय थानांगौ माबाद दि हाय खसाब गानना होनां गौ औ माबादिहाय जों थानांगौ बेनि लोगोस थियैनो जोंहा फरायसाखौ मा ओ फरायसालिखौ माबादिहाय साखोन सिखोनै लाखिनांगौ बेजों लोगोसे ओ फरायसालिनिज जा जाबोर जथर प्लास्टिक मैलाफोरखौ जोङो ओ जा उम सिबस्रांनानै एबा बुथुमनानैस खावनानै होनांगौ बेब फोरबो मोनसे फरायसानि मावनां गौ खामानि साखोन सिखोन खालामामनायनि बेलायाव। थिग बेबादिनो जोंहा ओ जा जोंहा फरायसालियावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि जामुं आथिखाल होनायखौ नुनो मोनो ओंखाम खिसारि बायदि बायदि रोख खोमनि सुआज जों होनायखौ नुनो मोनो थिग बेफोरखौ जानानै‌ ओस फरायसाफोरा उम जाहाथे जेराव मेरावनो गारा ओ जा ओंखाम खालाय एबा बिदि बायदि जाबो जथनफोरखौ जोंङो डास्टबिनाव गारनांगौ एबा ओ बाहायनांगौ दास बिन बाहायनांगौ होननानै आं सानो औ औ थिग बिबादिनो बेफ फोरबायाददि मावलांनांगौ ओ सासे फरायसायाबो ओस फरायसालिखौ माबाददिहाय साथोन सिखोन लाखिनांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा ओ हानायमानि बिबार बारि गायनांगौ। बायदि रोखोमनि समायना रम मायना बिबार बागान खालामनांगौ। बेफोरनो जोंनि साखोन सिखोननि मोनस से गुबै बाहागोबा एबा। मोजां रोखोम होननानै आं सानो। दा। जोंहा औ
नोंथांनिसिम फंनैसो सोंथि आंङो जोंहा साखोन सिखोन था ब्ला जोंनि देहायाव मा माबादि बेराम जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ थारैनो ओ जोंहा नुनो मोनो जेरैहाय गिबियावनो आं सिगाङाव एसे बुंग्रोखानोसै जोंहा जेरैहाय फरायसाफोरनि बिथिङावनो बुंनो थांङोब्ला जोंहा दा जों फरायसालि एबा नखर नखरावनो बुंनो थांङोब्ला जों जा खिखरसालि बैफोर खिखर सारियाव जोंङो ओ खिखरखौ बाहायनानै खिनांगौ एबा हासुनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा जानला मोनला हासुयोब्ला खियोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि मोनामनाय फोर फैनानै जोंनि देहायाव हाब फैयो एबा जोंनि गन्थं गुदुंजों हाब फैनानै बायदि रोखोमनि जोंनियाव बेमार जानाय नुनो मोनो साखोन सिखोन नङयिनि जाहोनाव नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा बेमारा बारनि बिथिङाव बुंनो थांङोब्ला जों बाय बायदि रोखोमनि साखोन सिखोन नंङिनि जाहोनाव बायदि रोखोमनि बेमार जानाय नुनो मोनो जों जेरैहाय सासे दुगैया लासिनो थानाय बेमार मानसिनियाव बायदि रोखोम रोखोमनि जोंङो ओ बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो दुगैयालाबासिनो ओ बायदि रोखोमनि मैला मैसि जानाय बेजों लोगोसे जों बायदि रोखोमनि बेमार नुनो मोनो जेरैहाय जों सासे दुगैयालासिनो थानाय मानसिनियाव बायदि रोखोमनि जिनिरा जमा जानानै जा रोखोमनि आथिं-आखाइयाव गाराय जानायखौ जों नुनो मो नो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोमनि जाय बेरामा ओ बारानिफ्राय बारा जानानै जोङो जाय बेमारखौ केन्सार होनना बुंनाय जायो नों थां बे बेमारखौ जों जालानायखौ नुनो मोनदों। औ औ थिग बेबादिनो बेनि अनगायैबो जिहेथु जोंहा दुगैयालाबसिनो थायोबाथ' जोंहा थाम्फै दंग्राफोराबो दैलांनो एसे माबा थायो नालाय थिग बेबादिनो जोंहा खान्थि गोनां-गोनांथार थिग बेबायदिनो आरो लोगोसेनो जोंहा ओ गेसाव-गोफोन जानायनि बि खाथियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गेसाव-गोफोन साखोन-सि खोन खालामालासे जोंहा जा गुबुंले मुवा बेसाद जायो, बै फोरखौ जानानै जोंहा गोबां खिसावनाय, गोबा उदै सानाय, डायरिया लोमजानाय बायदि रोखोम नि जों बेमार जानायखौ जों जोंनि सुबुं माहारिनि देहायाव नुनो मोनो। दा बे बिथिङावनो जोंहा जानाय लोंनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जों बायदि रोखोम नि बेमार प्रेसार, सुगार बायदि बायदि रोखोमफोराबो जोंनि जानाय लोंनाय, साखोन-सि खोन गैयैनि जाहोनाव जानायखौ जों-जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव जोंनि सुबुंफोरखौ नुबोगासिनो दङ। दा थिग बेबादिनो बेखौनो बुंनो सानो आङो जों हानायमानि साखो- सिखोनै थानांगौ जानांगौ, लोंनांगौ, उन्दुनांगौ, गाननांगौ जोमनांगौ बायदि बायदि आरो थिग बेबादिनो जोंहा ओ जानांगौ समाव जानांगौ, लोंनांगौ समाव लोंनांगौ थिग बेबादिनो जेरैहाय साखोन सिखोन होननानै बुङोब्ला जोंहा साखोन सिखोनै लाखिनांगौब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि नियाम खान्थि बाहायनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा खम बिबांनि जोंहा फेग्रा मुवा बाहायनांगौ सोबनांगौ लोंनांगौ नङा होनबा थिग बेबादिनो सोबनायनि एबा लोंनायनि गेजेरजों जों गोबां रोखोम रोखोमनि जों बेमार आजार जानाय नुयो नङा होमबा थिग बेफोरबायदि साखोन सिखोन औ बेफोरबायाददि साखोन सिखोन गैयिनि थाखायनो बेफोर सोबनायनि जाहोनाव जों बायदि रोखोमनि बेमार जानाय नुनो मोनो नङा होमबा थिग बायदि बायदि रोखोम जोङो औ नुनो मोनो बेनो आरो नोंथां आंनि बुंनांगौआ नोंथाङाबो एसे फोरमायबाव
फोरमायजोबखाबाय आरो आं मा फोरमायबावनो नोंथांनि फोरमायनायखौनो आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय जाहाथे जोंनि देहायाबो बायदिसिना बेरामनिफ्राय जों बारग'नो हायो आरो देहा जानाय लोंनायखौ जों खोनै लाखिनो हायो
औ औ थारैनो नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनाय मोननानै गोसोआ थारैनो रंजाखांनाय मोनदों नोंथाङा आंनो एसेबांखिनि सावरायलायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां आंनि गोसो गोरबोनि औ औ थारैनो गोजानथों औ औ औ